नोंथां
मा खालामदों औ खोनादों नोंथां मा खालामदों नोंथां।
नै माने बिदिनो एसे आं बेरायनोसैमोन आं थाबायनानै नों। नोंथाङालाय मा खालामदों? नोंथाङालाय औ? अ नोंथाङा मानोबा कल खालामनायमोन?
ओ दानि कल खालाम दानि सावरायनो ओ गोनां आयदायाव जेनेबा आं।
ओ
मिथिनो लुगैदोंमोन दि।
औ।
जेनेबा आथिखालाव जे जेनेबा सिगां समावथ' सिगां समनिफ्राय जेनेबा आथिखालाव जेनेबा। माबायदि जौगाबोखो जेनेबा।
औ।
बेफोरनि फारसे माने मिथियो जेनेबा सोंनो नागिर- -दोंमोन आरोखि आं मानि आथिखालाव गोदोनिफ्राय माबायदि सोलायबो नो हमखो जेनेबा बेफोरनि फारसे
अ होमबा दे नों। नोंथांनो आं माने जेसेबां मिथियो बिनि बागै एसे खिथाहरसै आंबो माने इसेबां गोरों। माने एक्सपिरियेन्सबो नङा नालाय जा मिथियो बेखौनो खिन्थाहरनोसै नोंथांनो माने। गोदोनिफ्रायथ' दा गोबां सोलायबोबायखौनो होनजायो आरोना गोदोनि दिनावथ' थानो। नो थाखाय दावबायनो थाखाय आरो जानो थाखाय जोबोद माने खस्थ' जायोमोन। दाथ' माने इसेबां बिदि नंला आर ना गोदोनि दिन बादि दाथ' माने। बिगियान माने बिगियान मुगाया माने दावगानायजों टेक्नलजिफोर दावगा जोबनायजों दा मानसिनि थांना थानायाव। माने जोबोद माने हेल्प खालामबाय आरो ना सहाय होबाय माने। माबाया बिदिनो जों। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्लाबो दा माने गोबां रोखोमनि दावबायग्रा माबा। ओंखारबायना जेरै अख्रांनियानो जा दैनियानो जा। जा हानियानो जा आरो। बेफोरनि मादाव रेल रेलगारि बास बायदि जेरै बाइक बेफोरजोंनो माने दाथ' गोबां दावबायनो हायो गोदोनि समावथ' माने बेफोर गैयानोमोन ना बिदिनो ओ थाब थाबायनानै नङाब्ला मोसौ गारि गराइ गारिजोंसो थांनांगौ जायोमोन गोदोनि समावथ'। दानि समावथ' माने जोबोद माने गोरलै जाबाय आरोना बिदि दावबायनाय मानाय बायदिफोरावबो आरो। गोदोनि समावहाय आरो बिदिनो माबा मोनसे फैसानि आंखालमोन गोदोनि समाव। बिदिनो माबा मोनसे बायनो फाननो बा माने फैसा गैया जायोमोन बेनिखायनो। मुवाजों मुवासो। सोलाय सोल' खालामलायनानैसो माने गोदोहाय माबायोमोन दाथ' फैसानि फैसाया ओंखारबाय नालाय फैसानि फैसाजोंनो दा जाजोबो आरोना दा माने बिदिनो आरो गोदोनि समाव। हाय सोरजोंबा सासे गोजानाव थानाय मानसिजों रायज्लायनो थाखाय बि बिदिनो मबाइल बायदिसिना गैयामोन बिसोर माने लाइजाम आरि लिरनानैसो हरोमोन बिदि हरनाय समाव माने गोबाव सम लायोमोन आरोना नोंथां बिदिनो सहैनो लाइजामा सहैनो मानो मास मोननै मोनथाम गाहाम लायोमोन दाथ' माने मुगा दावगानायजों लोगोसे टेक्नलजि बिगियान माबानायजों दाथ' गोबां बयहाबो माने गंसे गंसे सेलफन बायदि स्मार्टफन एनड्रयड बेफोर थाब ला जोबो बेजोंनो माने दसेनो एक सेकेणडनि गेजेरजोंनो सोरजोंबा रायज्लायनोबा कल खालामनानै मोनो आरोना दा माने गोदोनिजों रुजुयोब्ला दा माने जोबोद माने मोजां जाबाय होनजायो आरो ना खिन्थु माने गोदोनि आबहावाजों दानि आबहावाजों माने एसे माबा जाबाय आरो गोदोहाय इसिबां माने माबा नङामोन थानो थाखाय गरम जायामोन आरो बिदिनो बि फां लाइफांनि बारि जिब जुनार गोबां बायदि रोखोमनि माने थानो गोदो मिथिंगाजों गोरोबनाय बायदिमोन आरोना नोंथां दाथ' माने बिदिनो नेटवर्क फाइभजि नेटवर्क सोलिनायजों लोगोसे बिदिनो दाउमा दाउ साफोरा खायसे गोबां रोखोमनि जेरै सखा दाउस्रि होनो बर' बेफोरथ' माने दा जिउ खोमानानै बेफोरखौ नुनोनो मोनला होनजायो आरो बिदिनो गोबां जुनारफोरा माने दा नेटवर्कनि एडभान्स जानायाव माने खहा जानानै गोमालांजोब्बाय आरो ना खायसे जुनारफोरा गोदो जों दाजों रुजुयोब्ला माने दाथ' जोबोरैनो दावगाबाय खिन्थु माने खायसे बिथिङाव जेरै नेचारेल माबाफोराव माने एसे खमि लांगासिनो आरोना गोदान मुगा जानायजों लासै लासैनो हाग्रामाफोराबो जोबलांनो हमदोंसै आरो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोराबो माने खहा गोमालांगासिनो आरो बा जेनेबा नोंथांनाव आं नोंथांनावबो आं माने मोनसे सों थि सोंसै जेनेबा दाथ' औ आं दहाय बुंबाय जेनेबा दाथ' मबाइल सेलफन बायदि रोखोम ओंखारबाय होनना बुंदों बा बे आइजेंफोर खौ जेनेबा नोंथाङा मारै मा माने बे आइजों फैनानै मा मा सुबिदा मोनदों जेनेबा जों बेखौ मा मा खामानियाव बाहायो बिनि बागै एसे खिन्थाहरदों आंनो
गिबियावथ' सिगाङाव जेब्ला फन फैयाखैमोन जेनेबा स्मार्ट फन जेनेबा बेफोरबायदियाथ' गैयामोन सिगाङाव सिगां गोदो आबौ आबैमोननि दिनावथ' जों खोनानो मोनोमोन जेनेबा सोरनोबा माबा मोनसे माबानोबा जेनेबा मोनथिहोनोबा जेनेबा खौरां मोनथिहरनोबा गोजाननिफ्राय खाथिनिफ्राय जेनेबा गोजानाव मोनथिनो होनोबा जेनेबा मानि लाइजाम मानि स्टिक होनो आरोना बे लाइ एजाम मे लेटार लिरनानैसो हरोमोन जायनि गेजेरजों जेनेबा गोजान गोजान थांनानै सासे सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिनो थांनानैसो हैयोमोन अब्लासो खौरांखौ मिथिलायोमोन। बा मानि बेबायदि थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद खस्थ' जायोमोन। आरो बे समावथ' गारि मथरबो गैयामोन। जेबो जिनिस गराइ गारिफोरजों मोसौ गारि फोर बेफोरबायदिजोंसो थांलाय फैलाय खालामोमोन माने बेफोरबायदि खालामनायाव गोबां सम गोबां टाइमनि गोनांथि जायोमोन आरोखि ना।
उम
आथिखालाव जेब्ला फन जेनेबा गिबियावनो माने नकिया होननाय जेनेबा मोनसे फनल' रायलायजाग्रा मोनसे मबाइल ओंखारजेनदोंमोन बेनि गेजेरजों जेनेबा बियो सिगां सम आबौ आबैमोन जेनेबा गोदो सम जे लाइजाम दैथायोमोन मानि बेनिफ्राय बेबायदि थाङालासिनो जेनेबा जायनि न'खराव मोनसे फन थायो जेनेबा रायलायग्रा जेनेबा बेबायदि थायो अब्ला बिदि थाबानो जेनेबा जेबो लेथारनि जेनेबा लाइजाम हरलाय लायनायनि गोनांथि जाया जेनेबा बेनि गेजेरजोंनो दाबसे जायानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा थाङा लासिनो माने खौरां लालायनो हायोमोन आरो ना गोजान गोजानबाबो माने गोजान गोजान निफ्रायनो बिदिनो खौरां लालायनानै बिनो बिदिनो रायलायनांगौ बाथ्राफोरखौ रायलायजोबनो हायोमोन माने बेबायदि सिगां समाव जा लाइजाम हरनानै नसिम थांथारलायनानै हैनांगौमोन बेनिफ्राय माने जेब्लानिफ्राय फन फैदों बेनिफ्राय माने गोरलैसिन जानायखौ मोनो आरो ना
औ नंगौ
जेनेबा एसे लासै लासै लासै साबसिन साबसिन साबसिन साबसिन माने सोलायबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों ओमफाय बिनि उनाव बिदिनो फन रायलाय जानायनि अनगायैबो बिदिनो बेनि उनाव सोरबा बा फन रायलायनायाव एसे माबा जायोबा जेनेबा उसुबिदा जायोबा बेफोरबायदिनि थाखाय जेनेबा मेसेज गेलेनाय जेनेबा बेफोरबायदि मेसेस गेलेनाय मानाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों फोरमायहरनाय माने बेफोरबायदि लासैनिफ्राय लासै लासैनिफ्राय लासै माने सोलायबोनायखौ नुबाय थादों आरोखि जोङो सिगाङावथ' जा खस थमोन दा बेबायदि खस्थखौ नुनो मोननाय जाया आरो गोदोनि समाव ओ गोदोनि आबहावाया माबायदिमोन नाथाय औ गोदोनि आबहावाया माबायदि नाथाय दानि आब हावाया गोदोनि माने एसेबो गोरोबनायखौ नुनो मोनला
औ नंगौ
गोदो जाबायदि खस्थ‌ मोनो बेबायदि खस्थ खालाम नांगौ खालामनायखौ बारा नुनो मोननाय जाला आथिखालाव
औ
ओ माने फना आथिखालाव जेनेबा बांद्राय बाहायबाबो माने गावनिनो खहा जानायखौ नुनो मोनो जेनेबा बे गावबा गावनि सायावसो बियो बाहायनाय बाहायैया माने मोजां खामानियाव बाहायदोंबा मोजां फिथाइ मोनगोन गाज्रियाव बाहायदोंबा गाज्रि फिथाइ मोनगोन बे गावबा गावनि सायाव माने बांद्राय मबाइल बाहायद्रायनायाबो माने जोंनि थाखाय खहा आरोखि ना माने जोंनि माबाखौ जोंनि समखौ माने खहा खालाम खालामो आरो जोंनि देहानि माखासे माबाफोरखौ माने खहा खालामो आरोना मबाइलाबो आथिखालनि मबाइला माने साबसिनफ्राय एसे साबसिनफ्राय साबसिन जाबोदों मानि बानाय बानाय खामानि मावनाय बेफोर बायदियाबो एसेनो माने अलसियासिन जाबोनाय नुनो मोनदों आरो ना मानसि
औ नंगौ नोंथां आजिखालि माने सपिंफोर खालामनोबाबो अनलाइन एप फोरावनो माने माबासै आरोना मानसिफोरा बिदिनो अर्दार खालामसै उम
बिदिनो बुंनो थाङोबा माने
उम दे नोंथां
नै बिदिनो मबाइलखौ ओ जाय बाहायनो रोंगोन बेनि थाखाय मोजां जाहबायानो रोङा बेनि थाखाय गाज्रियानो होनजाबाय मानोखि मोजां गाज्रिया थाखायो बिदिया गासिबावबो
आजिखालि
गारि औ गारि मथर बेफोरबो सिगां गैयामोन जेब्ला गारि ओंखारदों बेनिफ्राय मानि मानसिफोरनि खस्थ'आ मानि माबा जादों आरोखि ना गोरलै जादों जेनेबा सिगांथ' थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद खस्थ' जायोमोन नाथाय जेनेबा थांलाय फैलाय खालामनायाव जा टाइम लायोमोन बिनि दा खावसे टाइमानो माने खावसे टाइमखौनो लाला आरो खिना दानि जुगाव मानोखि गारिजों जा टाइमाव सहैनांगौ बिनि माने सिगां गोबां सिगां सहैगोरोना आथिखालाव जायनि जाउनाव थांलाय फैलायाव गारि मथर नङाबानो दानि जुगाव थांला जेरावबो माने एसेबां बिदिनो गोजौनिफ्राय गोजौ साबसिनफ्राय साबसिन जाबोदों मानि इसेबांनो बानायै मानि मानसिफोरनिफ्राय एसे बानाय अलसिया दिन्थिनाय बेफोरखौबो नुनाय जादों आरो बिदिनो एसेबां साबसिननिफाय साबसिन जाबोदों एसेबां सोरबाबा सोरनिबा थाखाय मोजां जादों सोरनिबा थाखाय गाज्रि जादों मानि बे गाबागावनि सायाव बिदिनो माने आथिखाल मुगायाव बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो ओमफ्राय मानसिफोरनि बानायखौबो बांसिन नुबोगासिनो आरो बिदिनो मोजां गाज्रि बे मोननै थाखायो बेथ'
जेसेबांनो माने आपग्रेद जाबोदों आरो जे माने मोजांसिनखौ लुबैबावदों आरोना नोंथां औ नोंथां होनबा दोनथ'सै नामा ना
औ जोंना समाबो जाबाय औब्ला सावरायनानै बावनो दोननोसै नोंथां
औ दे नोंथां।
औ